ह खोनादों
औ खोनादों आंना जामारनाय नंलादां होनदां।
ए उम नों खनबा रायलायखांबायबा मा जाबावनो? उम
बेनो जायासै ओ आंना माखासे एसेया लस जाबाय ओरैनो दाओ दानाबो नोंनाव दा हरनाया।
औ
मोनसे ओरै बेखाराव माबा जादेरलायबाय नाइनटिना टुवन्टि जाहैलायबाय नैजि जाहैलायबाय औ आन्दास दंखायो आरो आङो आंना आन्दास लानाया बाय माबा जाबाय जिथाम जाबाय ओमफ्राय ओरैनो टुवइन्टि थांबाय आरो। नैज थांबाय माबाया बेयाव लिरनायाव आं फुल रायलायनाया आरो औ फुल रायनाया होम
आंनाव दाबो रावबो हराखै खोमा आंसो हरगासिनो।
ए नों हरनायानो जायो ना?
हरनायानो जायो ना रा
जेनेबा नोंङा नों हरनाया नों हरनायावसो बांसिन माबा दंखायो खोमा थ हरजाग्रायाबो मुलाम्फा दं ना एसे बिसोरनि बुंनाय बायदिब्लाथ दालाय जिल ने दंमोनना खोन्थाखादोंमोन। थागोन मानोथायाया जानो नङाबाथ आं जुदि आं हरनायल बाबो एसे माबा जायखायना बुस्थुफ्रा बिदि बद्राय जायखायो
औ दाना सासे मानसिजों आं खनबेसे रायलायखांखो बेखौसो हिसाब खालामनो रों यासै आं अ
सासे मानसिजों थाल लादो औ एसे एसे थाल लाबानो जायो नोंबावनो दंजोबोथ' औ
उ
ओमफ्राय माथो खालामगासिनो दालाय उन्दु उन्दुनो ओंखाराखै उन्दुनो ओंखाराखै?
उन्दुनो माने आंङो बिसिनायाव ओरैनो दंमोन ओमफ्राय जेबो मबाइल बाहायजाया आंना न सिंङाव हाबबाथाय । जाया ओमफ्राय आं माबासो गेलेगासिनोमोन सेस ओमफ्राय मानसिबो नागिरना मोना आं रायलायनो। जों रायलायनो जानानै थागासिनो आं हा
ओहो एबारनो हरगोन गाबोनफोर हरनो हागौ आं बेनाव
उ उ बे रायलायखांबाय आंजों माबा नायदोंमोन खेला बल एमालादासो ए आंनो दाखालि बिजों खेन्नै खेन्नै रायलायदों बे खिन्थाम हरखाबाय आं खन्नैल हरनांसिगौ बियो ओमफ्राय दा आंहा बिना खेनथाम दंबावो अ नांगौआ आं ओमफ्रायथ बै सासे बिदाजों गैखालादां जोब्बायानोदां बिजों
ए माबामोनहासो गोबां गोबां मोनथारबाय ना जोंना आफादगिरि मोनहा माला मालाय एथबां बुरजा रायज्लायखांखोथाय
मोनबाय आंहाबो सा माबा खालामबानो मोनसिगोन नामाथाय पेमेन्टखौ आं खालामखै ना दाबो
ए उ
आं दाबो माबा खालामाखै
औ
खालामनोसै खेबसेै ज खालामना
खनसेनो ज खालामजोबदो
नोंसोर बानायखाबाय बिदिखौ
आङो दाबो फिलाप खालामाखै बैखौ
आंबो खालामाखै लांदां जायगाखौ दाबो सुफुङाखै होनदो रांनि माबाखौ
दिनि अ
अ अखायाथ' हागोन बायदि मोनदों आंनिबा फु खालि फुङाव हायो दा हानाय नङाथ
ओम गाबोनफोरबो बांग्रिं मावगोन बायदिनि ए सारा होदोंमोन माथो एसे थाल लाबानो जाबाय दहायो फेसबुकावसो नुदों आङो
ए नंगौदां माबायावसो नायनांसिगोन होनबालाय। ओम माबा फैखायोमोन ना मेसेज फै औ मेसेज फैखायो थ' फैनाया आंबो बिदिखौनो थाल मोन्दों दा बोरै बा मोनो बोथोरखौनो
ओम बोथोरानो एसे आलदा जादों औ एसे आलादा जायो बोथोरा गुबुन हादोराव जानायफ्राथ माथो गिथाव बाथावथार
ओम जोंनिआव खायसो बिदि जानानै थायो दा सा जों थासान्दियाव आरो जोंजो जों दा जा बे जायगायाव जोनोम मोनदों बे मोजांथार
मोजांमोन मोजाङालाय खिन्थु जोंनाबो एसे गिथाव बाथाव महरथिं थांगासि दं होननाय बायदि खोनादों
खोनानाया औ एसे बांसिननिफ्राय बांसिन बायदि मोनदोंना सिगांनिफ्राय
रायजोनि हा सिंनि दाथाइयाबो एसे दोरोदलांगासिनो दङ नो बांग्रिं मावग्रा जनथिं
ए बिदिसो जाना दं।
जोंनि बोथ थोर बे माबानि फुं खौरांनि जायफोर मोजां फरायो बे हास
ओम ओम
हा सिंनि दाजाबथायारि माखासे फोरखौ फराय जायफोरा फरायो बिसोरो एसे मिथियो आरोखि
ओम ओम ओम
बांग्रिं मावनोसैबा मा मा जायो नैबे जाय बुहुम बिखुं सायाव बे फोरखौ
औ औ आंबो खोनादों मोनथिदों एसे एसे फराय मोनदों आरो उम उम
ओमफ्राय एबार मोनसे आं आन्दास खालामगासिनो होम एम्फौ एनलायावबो आनन्दास मोनोनो ना बां मावनायखौ
औ मा मोनदों
माने खेरेनदायाथ मा लांखायावनो जोबोमोन ना?
औ
एबार खेरेनदायनि जोलैयानो जोबाखै
खेरेनदाय आं नुबाय थायो औ नुनायालाय।
हा सिङाव ओंखारग्रा खेरेनदायालै खेरेनदायाथ' मोनसे समाव गोरलै गोरलै गोरलै गोरलै जानानै देरनानै गिदिर गिदिर जानानै जोबलाङोना आमफ्राय फिसा फिसा फिसा फिसा ओंखारबोफिनो खिन्थु एबार नायदोलाय नोङो बे आसि फिसाजों समान समान स आसि फिसाजों समान समानानो जोबाखैब्रा दासिमबो बो बोसोरसे जानसै मि दाबो दं मानो जोबाखै नंगासिनो आं बे बुस्थुआनो ओंखारगासिनो बेफोरबो इसारा खोमा बांग्रिं माव
नो नंगौबोदां नै बोथोरानथ' गोजांबायसो आंखौ जि गिलु गिलुसो मोनलायलाङो आंहा नैथ दंना ओरै दै खाथि ओरै माबायाव सेराव बै
सान मिथिबाय मानो मोजां मिथिबाय नोंसोर थानाय जायगाया दा लां दां ना बिफां लाइफां बिल्डं सिल्डिं जेबो गैया ओहो औ आरो कारेन्ट थारेन्टनि एथबां मा बा गैया फोनांजाबनाय गैया मोब्लिब फोनांजाब गैया गिदिर गिदिर उम बानायबावबाय बेखायन्थ बिदिया बादा होबाबो खालाम खालामथारोनो गावसिनि गावसिनि प्रजेक्टखौ बिसोरो मावखाथारो जाहैदों रावबो बादा होबाबो बिसोरखौ माबानो हायानो हमथानो हाया। आरै गामि गामि जाबो जोबनाया गिदिर गिदिर उम आं बाथारो ओमफ्राय बिदि एथ' गिदिर गिदिर मोब्लिब खार सिङाव थानो।
ओम बायाबा आरो बोरैबादि बारजों मा जागोन मा दै खाथि खुन्थियाफोर मानो जायाबा मानाय जायाबा गोलै जानो
औ बेखायनोथ' आंबो
बिनि माबाया
उम, गो
नि माबाया गोहोआ ओं
औ।
कारेन्ट गिदिर नालाय बियो मालाय कम्पानियाव गिदिर मायाव लांग्रासो
उम बिदि होननानैथ' जोङो हाबि बिमाफोरखौ खालामनो बादा हो हा बिगोमाखौ जेबोखौनो मानिया फैसासो होलायबावबाय।
उम उम उम ए हे। बिदि खालामखायो बिसोरलाय गिखायाना बिनिखौलाय होनायखौलाय। खालि बिसिना मालाय जानांगौल' आरोना जाबाथाय बांसिनसो मोनबाय बिस्रा
उम बिदिनो जाहैबाय आरो।
बिसिना मालाय लाइफ टाइम मोनखायोब्रा ओमफ्राय जोंनाथ' नै दा ओरैनो होबायथाय गैलाबो खेनसेयावनो जायोना अबिसे खोनायिया ओमफ्राय माथो बिदि होनाया माथो बिदिनो मासे मास मोनो ना बोसोरे मोनो होननाय खोनादोंमोन।
उन बोसोरैथ' नङा खनसेनोसो होगोन खोमा आंनिबा बेखौ। बोसोरै मोनसे माबा बायदि जाहैबाय साख्रि बायदि
औ बिदि बिदिबो होननाय
बेफ्रायनो मोनबाय थानाय।
उम
थिगानो बिदिबाबो।
अहा
मा‌ होनदों?
मा ओंख्रि संदों होनदोंमोनलाय?
माबा ओंख्रिखौ आंनिबाथ बिसोरो आं नायाखै नायनाया दहायनिफ्राइनो दालिजों ओमफाय जानो हागौ।
खांखिलर फाजा गोथाव जाथारगोन जाबाय साबैसे दि दिनै साबैसे ना साथाम थाम गिया दा जेबो गिनांगौ गैया ने जेबो माबा
गिनांगौथ गैया गैनायालाय ओहो जेबो बिदि आन्दास गैया जेबो
उम आफादगिरिया फैयाखै दिनै
फैनाया फैदोंमोनथ' दहाय।
ए गायसनगिरि आफादगिरिया लाय
मान होन्दों? गायसनगिरिथ' फैदों, फैदों, फैदों।
गायसनगिरियाबो जोंहा खम जाथारो थांनायानो सो फरायसालिनिफ्राय फैनानै मोना माबा मेंबोखायो जोंङो। ओमफ्राय दसे थांनो‌ सानबाबो माबानानैनो दसे‌ जिराय नानैनो ओमफ्राय बालांफिनो उनावहाय ओमफ्राय मोनाबिलि जाबाथाय आरो नै मोनाखाबाय मा खालामहैबावनो बिदि जानोसै आर थाफिनसैलाय। उम
बायोलै बानाय थाखायो मानसिनाव सानसे
फरायसालियावबो जि जि बायदि खामानि फोरोंनायल नंला
उम्म उम्म
दाना मा मा खाम खामानि जायो गाबोनबो दङ आनजाद दङ गाबोनबो गु बाजि थामजिनिफ्राय जिसे बाजि थामजिसिम बिनि उनाव बे फरिखाखौनो आर नायबाव नांगौ नायखांनानै जान बुंनाव हरबावनांगौ। ओमफ्रायो आरो आंनाथ मुलुगसोलोंसालियावबो दंबावोसो थांनांगौ।
ए
मुलुगसोलोंसालियावबो सोलिगासिनो ना।
ए दंबावो मावनांगौ नालाय मावनां सि बेनो उफाय गैया मावबाय नालाय
ओम अफाय गैया उफाय गैया थांलाय फैलाय फरायसालियाव थांग्रोबाय फरायसालिनिखौ, फोजोबनानै मुलुगसोलोंसालियाव थांबाय बेयाव थांनानै फैनानै नआव फैगौ फैगौ मोनाबोबाय। मेंखाबाय।
मेङाबा आरो माबा गारि सालायनायावबो मेङोना नोगोदनो।
गारि सालायनायाव मेङोलै बे माबायाव लामायाव बार नांनाया नोगोर मेंबोयो माथो
उम आखाइबो सायोना ओमफ्राय
आखाइ बो सायो आं माबायावनो गालाङो बै दखरा आफादावनो गालाङो।
ए ओम ओम। नैलै आंनासो जि मोजां जायगाया थानो खोनाबाय बै दि ओरै माबानि ओ मा होनो बेखौ
औ
माबा कम्पानिनि दालाय दंना मोब्लिब दंना बेनो बै अरानो जोंनानै जि दैयाव सा खिनानै रेजें मोनलायलायदों, माबा ओरै बिफां लाइफांनि बार बारजों स्रो स्रोनो आरो ओरै नांनायाथ जाहैबाय एसे आनदास मोनासै ओमफ्राय बै माबा बिफां दंना दै जिं जिङाव बे बिफाङाबो साइखं जाफैजोब्बाय माबायाव दैयाव जि साइसनो साइस नुथारदों ओंखायनो दहाय फट खेब सेबखांबाय सेबखांनाया सेबखां खांबाय आङो मोजां नायना बाराबो नै बिफाङा जि खोलो खोलो बारदों। लाइ दलर फिफां दंना खाथियाव बेयावनो एस एयेद
माबा जानोसै जोंना टाइमा। सम जाबाय जोंना।
औ आंहाबो नै लेंहरबाय गाबज्रिहरदोंमोन ओमफाय आंनो
दे जाहैदो जाहैदो गोथाव गोथाव जादो दे होमबा ओं जाथबाय बेखिनियावनो गोजोन्थों एसेनोसै ओं